हेलौ औ खोनादों
औ
माबोरै खबरफ्रा नोंथां
खबरा मोजाङानो दासान्दि
औ
जोंहा आनान गोसाय इसोरफोरनि अननायावहा मोजाङैनो दं दासान्दि नंगौ बेबायदिनो बोथोरफोरनि अननाय बा मिथिंगानि अननायाव मोजाङैनो दं जुटुबा जोंनो मिथिंगाया जोंनो गासैखौबो होजोबगासिनो दाबो
नों
मिथिंगा होनायखौबो जा जागासि नङा होमबा
औ
जों देहाया बेहायनो थाजिम मोजां
दङ आरो औ औ बेबा नोंथां जों औ आंनाबो नोंथां ओ बेबायदिनो इसोरनि अननायाव माने मो जाङैनो दङ दायो दा सान्दि माने देहा ओ सावस्रि माने गासैबो माने थिग थागानो दङ आरो राफोदथैनो औ ओमफाय दा जों मानि बागै सावरायनो सानखो नोंथां
औ दा जोङो बिदिब्ला जोंनि बर'नि आ दोरोङारि जिहेथु जोंनावहा ओ फोरबोफोर दं एसे बे फोरबोफोरखौ एसे सावरायनोसै नोंथां नोंथाङा एसे मोनस फिनाय बाददिहै फिबा एथबा जों ओ जोंनि बर'नि मोननैसो आंगो फोरबोफोरखौ जों माबोरै गाजा गोमजायै फालिनाय जायो बेफोरनि इसे जे खौ फोरमायनो हागोन नोंथाङा जेरै बैसागुफोर नोंगौ दे नोंथाङा एसे फोरमायदो बिदिबा
ओ फोरबो होनबा बा बर'फोरा फालिनाय फोरबोआ जोङो गुबैयै ओ मोनबा दङ ओ गिबियावनो जों हा बैसागोखौ मोनो ओमफ्राय बिनि उनावहाय फारियै ओ आमथिसुवा ओ खाथि गासा मागो ओम अ ओंखाम गोरलै जानाय अ माग ओंखाम गोरलै जानाय बिनि उनावहाय मा दङमोन नोंथां ओ मागो
मागो
औ मागो दमासि बे बिखिनिखौ मोननो हायो आरो बे ओ आङो दायो बैसागोनि ओ बागैसे फोरमायनानै होनसै जोंहा बैसागो औ बैसागुनि बागै
नोंगौ
अ बैसागुआ जोंहा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो फालिबोनाय जों बेखौ मिथिस' हायै समनिफ्रायनो जों बर'फोरा माने मोनसे रंजानाय फोरबो आरो लोगोसे गोदान बोसोर होननानै फालिबोदों बा रंजाबोदों बे बो बे बैसागो बोथोरखौ जोङो ओ गिबियै सैथ्र' दाननि जोबथा सानखालि जों जागायजेनो जायखौ जोङो मोसौ बैसागो एबा संक्रान्ति होननानै बुङो बे मोसौ बैसागोआव जोङो ओ आ सो आबादजों सोमोन्दो लाखिनानै जेनेबा जोङो मोसौखौ बायदिसिना खामानियाव बाहायो थिग बेखौ माने ओ नोजोर होनानैनो जोङो मोसौखौ ओ माइनाव महरै फालिबोदों आरो मान होबोदों सिबिबोदों बैसानखालि जोङो मोसौखौ ओ फुङावनो ओ हालदै गोथां देनानै फोथा फोननो ओमफ्राय हांगारनि थाव हांगाराव थाव गुबै फोननानै जोङो औवा हासुंजों फोथा फोननानै जोङो बिबार माला सुनानै मोसौनाव गानहोनानै जोङो ओ दैमा बा फख्रिफोराव लानानै लांनानै जोङो थुखैयो थुखैनानै बै सानखालि जोङो बिसोरखौ उदां हगारनानै होयो ओ बांसिनानो माने बे खालि उदां आरो बेबायदिनो जोङो ओ मोसौखौ थुखनानै हगा हगारनानै होयो ओमफ्राय बिनो ओ बेखौ खानाय बा गलियाव जोङो खानाय दुरुं बा बेनो दो दोनदाल होनायाव खानाय दुरुं बेफोर गासिखौबो जोङो गोदान होजोबो आरो गोदान बाहायो बेखालि ओ बेबायदिनो जोङो मोसौ बैसागोआ ओ जोबनानै थाङो ओमफ्राय नै ओ से बैसागो फैबाय जोंहा गोदान बोसोर बे से बैसागोआव ओ ओ मानसिजोंबो एसे गोदान महरै फालिबाय जोङो ओ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां ओ साफा सुफा न'फोरखौ बा गावनि न'खरनि ओ सिबिसालि बा थानसालिफोरखौ साफा खालामनानै ओ जोङो ओम आलारि बाथि होनानै जोङो थानसालियाव ओमफाय गामिनि रायजोनि थानसालियाव बयबो ज'यै बिदिनो थाङो आरो आर'ज गाबो माने बोसोर गोदाना जाहाथे मोजाङै मोजां थाङो जेबो खैफोद आफोद बेमार आजार जाया बा मोजां बे गोदान बोसोराव जोंहा मोजां माबा मोनसे ओ जायो बा मावनो हायो बेफोरखौ हास्थायनानै जोङो इसोरनाव आर'ज गाबहैयो बेबायदिनो ओमफ्राय आरो जोङो गोदोरफोर गिदिर जोंनि बैसोनि बैसो गिदिरफोरनिफ्राय ओ बोर लायो ओमफ्राय ओ जोंनि बैसो उन्दैफोरनो बोर होयो थिग बेबायदिनो जोङो से बैसागुखौ बेबायदिनो जोङो बारहोयो आरो जोङो गुबैयै आथि आथिखालाव जोङो स्नि दानसिम बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां नोंथाङा फोरमायदों दे ओ बिनि उनाव माखासे आरो फोरबोफोर दङना बे फोरबोनि बागै एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
नंगौ जोंहाथ' माखासे फोरबो होमबा नों नोंथाङा दा बुंबाय बैसागु आरो बेनि उनावहाय जोंहा मागो दं दमासि आमथिसुवा आरो बिदिनो खाथि खाति फुजा होनाय बा मा होनो ओ खाथि बैसागो आरोना बेबो बैसागुआ जायो बेफोर बायदिखौ फालियो नाथाय दा नोंथाङाथ' नोंथांमोननि ओनसोलनिसो बागैसो नोंथाङा एसे फोरमायबाय बैसा बैसागुखौ जों माबोरै खुंनाय जायो नङा होमबा औ नाथाय जोंनि ओनसोल ओनसोलाव बा जोंनि गामियाव आरो आं गामि नि जोंनि गामिनि खोथाखौ बुंनोसै आरो ना नोंथां औ बैसागुखौ नोंथांमोना जेरैबायदि फालिदों बेबादि बिदिनो फालियो नाथाय एसे फारागथि दं आरोना जोंनाव मानो होनबा जोंनि गामिया जोंहा जोंनि बर'नि गुबैसिन गोजामसिन बाथौ धोरोम बोलि बाथौ होनना बुङो खेराइ फुजा होनाय औ बेखौसो जों निया गामि रायजोआ बेखौसो फालिबोगासिनो आरो ना सिगांनिफ्राय दा नों थाङा जेरै फोरमायदोंमोन आ बैसागुनि से बिथांखियाव बे बोस सागुनि से अक्ट' खालि नोंथांमोना बाथौ थानसालिआव थाङो होनना बुंदों ना आरज जु गाबो ओरै ज आवहाय गासैबो गामिनि रायजोफोरा बेबायदि गाबो होनना बुंदों नाथाय जोंनि गामियाव बेबायदि नङा आरोना एसे फारागथि दं मानो होमबा सिगांनि बे ओ बैसागुनि से अक्ट' खालिनि सिगां सानखालि बे जेब्ला मोसौ बैसागु जायो बे खालि जों फुङावनो सिखारनानै मोसौफोरखौ थुखैनानै बेबायदि हालदैफोरजों थुखैना बिबार माला गानहोनानै बा दुरुं फागा गोदान होनानै माबा हगारना होयो आर ना बेखौ खामखा थांनायनि उनाव गासैबो जोंहा जोंनि बाथौ थानसालियाव थाङो आरो जेरावहा जोंहा खेराइ फुजा होनाय जोंहा बाथौ थालि खिथायो ब सानसालि औ बेहाय गासैबो थांनानै जहै जोंहा ओ दाउसा फिसा नङाबा दाउदै बेबायादि लानानै थाङो आरना गावबा गाव न'निफ्राय फ्राय माइरं इसे बिदि लानानानै जों बेवहा फुजा खालामो आरो बा थौ थानसालियाव दाउसा फिसा हाथारो आरो दावदैखौबो हायो बेबायदि आरोना बावो आरो जों इसोर गसाइनि मुङावहा औ बेबादि खामनानै जों ज' होइ आर'ज गाबो बेबायदिनो फुजा होनानै बेसानखालिनो आरोना बै ओ मोसौ बैसागो खालिनो फाय बिनि उनाव हा जोंहा ओ से बैसागुनि से बिथांखि खालि बा बैसागुनि से अक्ट' खालि जों गावस सिबो जों गावबा गाव न'खरावहा गावबा गाव फुजा होयो आरो ना
नंगौ
नंगौ नोंथां औ सोरबा माखासे न'खरफ्रा बे दाउसा फिसाफोरखौ दाउफोरखौबो हाथारो आरो ना दाउ हानानै औ बिदि बोलि होयो ओमफ्राय बेबायदिनो जोंनि जिथुबा माइ बाख्रि थायो ओमफाय माइ बाख दैयावबो थैफोरखौ सारस'ना होयो आरो औ ओमफ्राय बिनि उनाव माबायावबो बाथौ थानसालियावबो बाथौ थानसालि नङा बाथौ थिलि थायोना जोंना न'खराव सिजौ बिफां औ बे बाथौ थिलियावबो बेयावबो हा दाउ दाउ हाथारो आरो बिसोर सोरबा सोरबा न'खराव बे न'खर लायै न'खर न'खरसो गासिबो नङा आरो ना
नंगौ
बेबायदिनो जोंनि न'खराव बेबायदि होनाय जाया आरो जोंनि न'खरावबा जोङो ओरैनो सरासनस्रायै जिबायादि बाथौ फुजा खालामो बेबायदि आलारि बाथि फोजोंनानै बेफोर बादि फुजा खालामो आरो मायनाव माइनावनि जिथुवा माइनावनि दैहु थायोना माइरं दोनग्रा औ बेहायबो जों जोंहा आलारि बाथि लागायो बिबार गोदान होयो बेबायदि आरो दा बेफोर गासैबो फुजाफोरखौ बे आर'ज बा फुजाफोरखौ होखांजोबनायनि उनावसो जों अब्लानिया जोंहा ओ अमा बेदरजों आरो मा होनो ओ थालिर फस्लाजों संनाय बे भाजाखौ सङो मोजांहै गोथाव सङो आरो याक गोथाव जायो बेनावहा थ' जौ बिदै मोनखायो न' न'खर न'खर माइब्रानि माथानि औ बेबायदिखो होनानै मान बावो आरो ना जौखौ लानानै साबसे साफा साफा जों गिदिर गिदिर मानसिफोरखौ खुलुमो बिमा बिफाखौ खुलुमो बा बिदि बिद गिदिर मानसिफोरखौ खुलुमो आरो ज' लानानै ज हा आइथेंयाव खुलुमो आथिङाव हमनानै बेबायदि ओमफ्राय आरो बेबायदिनो उन्दै उन्दै गथ' हरनो गोदान सि बा गासिबो गोदान गस्ला जि जोम गानो आरो ना गोदान गोदान गोदान गामसा गानो आर'नाइ लायो बेबायदि आरो गासैबो लानानै जोङो लु बेरायनोसै आरोना न'खर न'खर हाबनानै बैनि न'खर बै न' न'खर बै सानखालि बैसागुनि से बिथांखि खालि जोंहा रावहाबो जेबो बादा होनाय गैया आरोना नोंथाङा जि औ जौ लोंनोयाव लोंनो हायो आरो उन्दैफ्राबो सोरबा लोंनांगौफ्रा लोङो आरोना इनो नाथाय बांसिन जों उन्दैफ्रानो लोङा सोरबा जाय लोंनो हायो गोसो आरो इसेखौ लोंजायो आरो जाय लोङा लोङा आरोना
औ
ओम बेबायदि जों न'खर न'खरा हाबनानै ओ जौ लोङो अमा बेदर जायो बा सोरबा अमाल' नङा सोरबा दाउबो होयो नालाय गासैनिबो न'खर न'खर मोनजायो आरोना जोङो बेबायदि ओमफ्राय बिदिनो जों खाम सिफुं जथा सेरजा लोगोसे लानानै जों दामनानै खाम सिफुं मेथाइ खननानै मोसा सायो आरो ना रंजायो आरो बेबायदि सेंग्रा सिख्लाबो फैयो औ बेबायदि आरोना औ नंगौ नोंथाङा जोंहा समा जाबाय बिदिबा औ बिदिबा जोंहा दोनथ'बाय दे औ औ दे